औ खोनादो औ ओ नोंथाङा स सम दंबा दसे सम रायज्लाय जागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङा ओ आथिखालावथ' जोंनिया ओ सुबुंफोरा गोबां दावबायथिङो नङा होमबा? ओ दावबायथिंनायनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना?
औ औ दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना ओ दावबायनाया मोनसे जोबोर मोजां आरो मोजां। ओ जों दावबायोब्ला बिदिनो ओ बिदिनो जोङो जायगाफोर मा जायगाथिं जोङो माबायो मा दङ बेफोरनि बागै माने मिन्थियो आरो दावबायोब्लाथाय। बेनिखायनो जोङो आं सानो माने दावबायोब्ला मोजां आरो जों माने गोबां गियान आरजिनो हायो मोजां गाज्रि बेफोरबायदि गियान आरजिनो हायो आरो जोंहा।
औ।
आरो आंथ' एसेबां माने गोजान जायगायावबो दावबायफेरनो मोनाखै जोंनि खाथि खाला ओ इयाव थानाय जायगाफोराव दावबायहैदों आरो। ओ जोंनि खाथि खाला बिदि सकि हाजो दारा गाव बगा माथि भैरब कुन्द' बेफोरबायदि बायदिसिना जायगा दङ बे जायगाफोरावनो आं माने दावबायनो मोनो आरो। आं बे सखि हाजोआव ओ आङो थांफेरबाय बेयाव थांनानै आङो माने जोबोर मोजां मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि जायगायाव ओ जे जायगायाव बिदिनो सोरगिदिं हाजो हाला दङ। ओ बिफां लाइफां जों बुंफबनाय मिथिंगायारि नुथाय गोजा आरो बेफोराव थांब्लाथाय ओमफ्राय आरो
औ।
उ बेयाव अन्थाइबो दङ अन्थाइनि गेजेरजों बिदिनो हाजोनि दै फैयो दै बोहैबोयो गेजेरजों दै बुहैलाङो। बेफोरबायदिखौ नुयो आरो ओ बेयाव ओ दंफां लाइफां ओ गोबां दङ बैग्रि बिफां बायदिसिना। बेफोरबायदि दङ आरो। आरो जोंना बेयाव मन्दिरबो दङ बे मन्दिराव जोङो गाखोनानै खुलुमनोबो थांनो हायो। बे मन्दिरखौ जोङो खुलुमहैनो थाखाय जोङो गोजौआव माने एसे गोजौ जायो हाजो गोजौ बेयावहाय सायाव दङ नालाय बेयाव जोङो गाखोनानै थांनानै खुलुमनो हायो आरो। आरो। बेफोरबायदिनो ओ बेयाव थांबाथाय ओ बे जायगायाव थांबाथाय जोङो माने जोबोर गोजोन मोनो आरो गोसोखौ ओ बेयाव माने। मिथिंगानि ओ नुथाइफोरखौ नुजोबो नालाय आरो। जोङो बेयाव बांसिनानो ओ दैनि सोदोब खौ खोनानाय जायो ओ दैनि सोदोबखौनो खोनायो बेलेग ओ जेबो माने गारि मथर बेफोरबायदि दिनि जेबो ओ माने सोदोब खोनाया आरो। गारि मथरनि बेयाव खालि मिथिंगानिनि मिथिंगानिल' सोदोब खोनानाय मोनो। खोनानो मोनो। ओ बेयावहाय आरो जोङो दाथ' गरम बोथोर नालाय दाबायदि ओ गरम बोथोरावहाय जोङो ओ गोबां मानसि थांनाय जायो बे दैयाव दुगैनो बे सकि हाजोनि बे बेफोरबायदि दैयाव दुगैनो थांनो ओ बेयाव जों गोबां गोजान गोजान। जायगानिफ्रायबो थांनाय जायो आरो गोजान गोजान जायगानि मानसि थाङो गुबुन गुबुन हारिनिबो मानसि थांनाय लोगो मोनो बेफोरबायदियाव। औ बिदिनो सोरबाबा ओ न'खरनि न'खरैनो थाङो सोरबाबा आरो लोगो ओ बेफोरबायदि बायदिसिना माने ओ बायदि रोखोमै थाङो आरो बयबो बेलेक बेलेक बिदि थांनाय जायो बेयाव। थांनानै जोङो जोंनि जों आरो न'आव थानानै माबाफोर मोनसे दुखु जादोंब्लाबो दुखु टेनसनफोर थायोब्लाबो जोङो बेफोरबायदि ओ जायगायाव थांनानै ओ दाउ ओ थांनानै दावबायहैयोब्ला जोङो जोबोर माने गोसोखौबो गोजोन मोनो गोजोननाय मोनो। आरो जोङो जा ओ दसे समाव दसे समनि जोङो दुखु दाहाफोरखौबो ओ बावगारनो हायो आरो जों बेफोर बायदि जायगायाव थाङोब्लाथाय।
औ आरो बेयाव जोङो। जोंनि हारिनि मानसिल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसि लोगो मोनो। आरो सोरबाबा बिदिनो लावखार ओंखामबो जानो फैनाय जायो आरो बेयाव बे जायगायाव लावखार ओंखाम ओ ओ बेफोर बायदि जानो थाङो आरो स्कुल कलेजफोरनिफ्रायबो आरो जोंना। ओ दंबावो बिदिनो ओ दारागाव दारागावआव बेवबो बेफोरबायदिनो आरो हाजो दं बेयावबो आरो। बिफां लाइफां आरो अन्थाइ दै बेफोरबायदिनो दङ। बेयावबो बे बेफोरबायदिनो मोजां मोनो आरो गोसोखौ माने गोजोन मोनो थांनानै बेरायहैनानै बेयाव। अ मोजां मोनो आरो। औ बिदिब्ला नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो दावबायफेरबाय नामा दावबायनो थांबाय नामा? बा नोंथाङा बिदिनो दावबायनो थांनानै मा मा नुबोखो मा मा ओ गियान आरजिखो बेनि बागै एसे नोंथाङाबो फोरमायनो होलाय?
औ। ओ नोंथां माने दावबायनाय होनोबाथ' गावबा गाव मोनसे सिमां एबा थांखि थायो नङा होमबा? अ आङो बिदिनो ओ गोजान गोजान जायगाफोराव आङो बेरायफेरनो मोनाखै नाथाय बिदिनो ओ खाथि खाला ओ बिदिनो जोङो ओ पिकनिक जाग्रा जाग्रा जायगा एबा जोङो ओ बिदिनो ओ दैमा सेराव हाजो हाला थानाय जायगा जोंहा गोबां दङ नङा होमबा बेफोराव बेफोराव थांफेरबाय ओ नाथाय बिदि थांङोबा जोङो न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला जेब्ला बेयाव थाङोबा जोङो ओ दुखुफोरखौबो जों बावगारनानै ओ सुु खुयै थायो नङा होमबा जोङो बिदिनो दाावसिन दाउला गाबनाय एबा मिथिंगायारि महरखौ नुनानै ओ जोङो ओ दाउसिन बायदि बिरग्लांनाय जायो गोसोफोराबो।
औ औ
जोङो बिदिनो ओ गोबां सुबुंफोरा थाङो जोंनि खाथि खाला जायगाफोराव ओ जोंबो बिदिनो ओ लोगोफोरजों ज' ज'यै जोङो बिदि दुगैनो एबा ओ बिदिनो जोङो खानाफोर जानो गोबां थांनाय जायो। ओ बिदिनो जोङो ओ गोदो बिदिनो दावबायनाय गैयामोन। नाथाय ओ दानि जुगाव जोङो गोबां दावबायनाय नुनो मोनो। ओ जोङो बिदिनो ओ हारसिं हारसिंबो जोङो गोबां जायगाफोराव दावबायनायखौ नुनो मोनो। ओ दानिया गावबा गाव ओ गुबुनजों जोङो थगायजायो थगायजानो हायि गोबां गियान दङ नङा होमबा? ओ जोङो बिदिनो दावबायफेरै जाय होआबाबो जोङो मबाइलफोरनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनो एबा मिथिनो मोनो। ओ गुबुनफोरा बिदि दावबायहैनानै ओ मबाइलफोराव फेसबुक एबा जामबुं बिजाबाव जोङो ओ बिदिनो मोखां बिजाबफोराव जोङो थिखांनानै ओ गावबागाव जोङो फेसबुक पेजाव खुलिनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोङो बिदि ओ गोदोहाय दावबायनो थांबाबो जोङो ओ मेगननि नोजोरजों जोङो सेबखांना लानो गोनां जायोमोन जोङो जामबुं फोरनि गैयैनि थाखाय ओ गोदोहायथ' बिदि गैयामोन जोङो गुबुनफोरा सोमफिनबा जोङो बोसोर बोसोर गोबाव जाबा जोङो बावगारोमोन। ओ माबायदिमोन एबा जोङो मादि नुदोंमोन बे बेफोरखौ जोङो बावगारना थायो
नोंगौ
नाथाय जोङो दा दा थांबा जोङो ओ जायगा नायगिदिंनो थांबा जोङो फट'फोर सेबखांना लानाय जायो मिथिंगायारिफोरजों ओ गावबा गावखौ बेहाय जोङो ओ गोबाव सम बाबो जोङो ओ बैसो जानानै थाबाबो जोंनिया बेफोर फट'फोरखौ जोङो नुफिनो एबा जोङो गोसोखांफिननो हायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
जोङो बुंनो थाङोबा सोहोरनिफोरा जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसिन जायगा नायगिदिंनो फैयो एबा दावबायथिंनो फैयो बिदिनो बिसोरनि जायगाफोराव बिदि जोंनि बायदि लान्दां बिदि स्रां स्रां मिथिंगायारि बिदि गैनो-गैनो थाङा नङा होमबा। गासिबो बिल्डिंफोर एबा जों बिफां लाइफांफोरखौ बारा नुनो थाङा। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोरा बिदि सहर नोगोरफोराव जोंङो थांनो बांसिन गोसो जायो नंङा होमबा ओ
जोंनिया गोदोहाय बिदि जोंङो गोजान गोजान हादरफोराव दावबायथिंनाय एबा गोजान लामा ओ जायगा हान्थिनाय जोंङो जायगा नायगिदिंनायखौ नुनो थांङामोन। नाथाय
ओ दानि जुगाव जोंङो गोजान गोजान जोंङो हारसिं हारसिं दावबायनो थांनाय एबा इउटुबारफोरखौ जोंङो फेसबुकआव ब्लग होनायफोरखौ जोंङो गोबां थांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? ओ जोंङो बिदिनो ओ जायगाफोरखौ मोनथियाबाबो जोंङो ओ मबेलफोरनि गेजेरजोंनो जोंङो ओ बेखौ सार्च खालामनानै नायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ दावबायथिंनाय ओ बुंङोब्लाथ ओ जोबोर ओ गासैबो जेरावबो ओंखारलांनो गोसो जायो बिदिनो दावबायथिंबाय थाबा जोंङो ओ गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो एबा जोंङो ओ दुखु दाहाफोरखौ जोंङो बावगारनानै दसे समबाबो जोंङो ओ खुसियाव थानो हायो नङा होमबा? ओ जोंङो बिदिनो ओ गोदान गोजान गोजान गोबां जागा गिदिंङो नोंथांङा बुंलांनाय बायदि बिदि ओ सुकि दारागाव एबा जोंङो भैेरबखुन्दुफोराव जोंङो ओ बगामाथिफोराव गोबां थांङो। बेफोरावबो जोंङो ओ बिदिनो ओ अन्थाइ एबा दै फोराव जोंङो बोहैनाय ओ हाजो हाला मिथिंगाफोरखौ जोंङो नायनानै जोबोर गोजोनो। बिदिनो जोंनि जागा ओ साखाथि ओ बिदिनो ओ जोंङो न' सेरफोरनि बेबायदि दैफोरा बिदि जाया बेफोरनि दैफोरा साफा गो जोङैनो थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
नंगौ औ। गोबां बिदिनो जागा नायथिंनाय बिदि जोंङो सुखि दारागावफोरावबो जोंङो बिदिनो ओ गोबां ओ गेटफोराव थानानै गोबां एन्ट्रि पास लानाय जोंङो फिस लानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो। जोंङो हाबनो ओ थाखाय रां होनानैसो हाबनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बिदिबा जोंनिया नोंथां समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा? ओ नोंथांङा आंनो बेसेन गोसा समखौ दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिथिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे।
औ दे
दे